हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
नोंथाङा एसे सम दंब्ला नोंथांजों आङो जोंनि बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौहाय माबायदिहाय खुंनाय जायो नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन ना?
औ जोंनिया बैसागो फोरबो होनोब्लाथाय बे मोनसे मा ओ जोंनि ओ बर'नि माने गोदो गोदायनिफ्रायनो मा सोलिबोनाय मोनसे एंगारहायि फोरबो आरो नङाबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ दा जोङो बैसागो फोरबो होनोब्लाथाय जोङो गोबां रंजानाय फो जोङो नुनो मोनो। ओ बेहाय जोङो बैसागो फोरबो होनोब्ला जोङो मा गोबां बर' माने ओ गथ' गथाय बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला जोङो ज' ज' रंजानायखौ जोङो मा नुनो मोनो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
दा बेबायदिनो जोङो बैसागो फोरबो होनोब्ला आ बेबायदिनो जोङो मोन बैसागुखौ जोङो मोननै ओ रोखोमाव जोङो फालिनाय जायो।
औ
मोनसेया जादों मा ओ मोसौ बैसागो आरो मोनसे जादों मा मान सि बैसागो नङा होममा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
उम दा नो ओ बिबदिनो जोङो मा गिबियाव जोङो मा मोसौ फोरबोखौ जोङो मा फालिनाय जायो आरो। ओ जोङो मा सैथ' दाननि ओ जोबथि खालारावबा बेखौ जोङो मा दमासि होनना बुङो नङा होमा नोंथां औ ओ बिदिनो बे दमासिखालि जोङो मा मोसौ फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो जोङो मोसौ फोरबो खुंनो थाखाय जोंना ओ गिबियावनो जोंनो मा ओ बेबायदिनो जोङो ओ मोसौ ओ थुखैनो थाखाय जोङो ओ मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगाङावनो जोङो मा ओ बेबायदिनो जोङो थाराय दिग्लिदथि फान्थाव हालदि ओ लाव, फान्थाव बेफोरखौ जोङो मा बुथुमनानै लानाय जायो आरो बेनिफ्राय
औ
ओ बे मोसौ थुखैगोन खालि फुङावनो जोङो सिखारनानै ओ बेबायदिनो जोङो मा ओ लाव, फान्थावनि बा देग्लिगथ बेफोरखौ जोङो ज' खालामनायखौ जोङो मोन ओ मा जाया मा खालामो जोङो मोसौनि मोसौनि थाखाय जोङो मा बिबार ओ माला बानायनाय जायो आरो नङा होनोमा नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो माला बानायनानै जोङो ओ मला बानायनानै जोङो मा खालामनाय जायो ओ बेहाय जोङो मोसौखौ मा थुखैनो थाखाय ओ हाखर बा दंग'फोराव जोङो लाबोनाय जायो औ आरो मोसौनो जोङो थुखैयैनि आगोलाव जोङो मा ओ बिदिनो ओ सारायफोरनि हांगार बा ओ खान्था बा दिक्सिफोरनि हांगार बा दोनि हांगारफोरखौ जोङो ओ थालिर बिलयाव लानानै जोङो मा ओ बेहाय थालिरनिनो जोङो बै ओ मा बुंगोन बेखौ ओ माबाखौ थालिर बिलाइनि बे ओ धाराखौ जोङो मा औ
औ
औ ओ बेखौ जोङो मोसौनो फोथा थुनो थाखाय जोङो बेहाय दाननाय जायो बा जिरनानै लानाय जायो बेनिफ्राय
ओ बिनिफ्राय बेहाय ओ बिदिनो मोसौनो थाव गुबैजों हांगारजों लगायनानै जोङो मा ओ मोसौनो फथा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो मोसौनो बिदि फथा थुखांनानै जोङो बेखौ मा ओ गलिनिफ्राय जोङो बरननानै ओ लानानै हाखरबा ओ दंग'सिम लाबोनाय जायो। ओ बै दिग्लिथिथाराय बायदिसिना मा फान्थावनि माला सुनायफोरखौ लाव, फान्थावनि माला सुनायफोरखौ लाबोफानानै जोङो मा ओ हाखराव थुखैनाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो ओ मोसौखौ थुखैनाय जायो। ओ बिदिनो लाव, फान्थाव बायदिसिनाखौ जोंङो सारनानै होनाय जायो मोसौनियाव बेनि फ्राय बिदिनो थारायफोरजों जोङो बा दिग्लि लथिफोरजों जोङो बुस्रिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बिनिफ्राय बेहाय मोनसे मे मेथाइ रोजाबनाय जायो आं मेथाइखौ बांद्राय गोसोआव गैला नोंथां ओ बेबायदिनो लाव फान्थाव जा ओ नोंसोर जागोन ओ बिमा गेदेर बायदिसिना बेफोरबायदिनो मा मोनसे जोंनिया मा नेम दङ आरो रोबा ओ मेथाय दोङो आरो खुगा मेथाइ दोङो औ ओ आं खुगा मेथाइखौ बांद्राय मिथिला माने गोसोआव गैला आरो नोंथां औ बेबायदिनो मोसौखौ थुखैखांनानै ओ खायफाबा दिरुं होनानै दोनफिननाय जायो बा खायफाया मा हगार नानै जायो आरो जाहाथे बे दिनखालि बिसोरो उदां उदाङै थानो हायो बा उदां उदाङै गांसो जानो हायो बेनि थाखाय फाय जोङो ओ खायफाबा हेगारनानै होयो आरो औ बेनिफ्राय मोनायाव औ मोनायाव ओ ओ बेखौ मा बेनि गोजाम फागाखौ गारनानै जोङो मा गोदान फागाजों खानाय खो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोंआ मोनसे अ ओम मोनसे नेम दंबावोथाय बे ओ मोसौ बैसागो खालि माने जोंना मा ओ गोग खा गोखै मैगंफोरखौ मा खानानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो औ ओ गोदो गो औ सेजौ सेथा गोदोनिफ्रायनो जोङो मा फालिबोनायखौ नुनो मोनो बा बेफोरबायदि जायोबालायनो जोंनियाव मा बेमार आजारफोरा माने जाया आरो माने अ बायदिसिना जोंनावथ' ओ मानसिफोर नावन गोबां बेमार आजारफोर जानो हमो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
बिदिनो मोनसे फोथायनाय आरो बे गोखा गोखैनि गेजेराव आं मोननैसो मैगंखौ नोंथांनो फोरमायनि बेफोरो जाबाय खान्थाल, थाइजौ, थालिर फस्ला, थास' बुगा आ बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो ओ मायसुन्द्रि, दिंखिया लाफा सायख' ओन इदिनो गोबां रोखोमनि ओग गोखा गोखै मैगंफोरखौ मा खानानै जानायखौ जोङो मा नुनो मोनो आरो बै दिनखालि ओ बेनिफ्राय औ बैसागो बैसे गोमा ओ सोरहाबा सोरहाबा माने जोंनि एरियायाव बा जोंनि ओनसोलफोराव न'खर न'खर ओ बेबायदिनो बाथौ फुजा बा बेबायदिनो उम माने ओ न'खर न'खर पुजा होनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ नंगौ
बेनिफ औ बेनिफ्राय जोंना ओ बे ओ से खालार खालिनो जोङो मा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनिया मोनसे फालिबोनाय बा मोनसे फोथायबोनाय जोङो मा ओ न'खरनि ओ गोबाव समनिफ्रायनो माने मानसि थैबोनायफोरनो मा जोङो ओ जुमायबा ओ जौ बा जुमाय बेफोरबायदि बावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां औ बेनिफ्रायनो जोङो मा ओ बैदिनिफ्रायनो जोङो नखर नखर मागिनाय ओ बोराय बेनथ' गथ' गथाय सेंग्रा सि बेफोरबायदि ज' ज' हानजा जानानै जोङो मा बैसागो मागिनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोङो रंजा बाजायै माने बैसागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो दा ओ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव बै बैसागो फोरबोखौथ'आं बुंबाय नङा होमबा ओ आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुगैयो जे ओ मागो फोरबोखौ जों माबायदि ओ खुंनाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन। जेरैहाय
औ
ओ जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि फोरबोखौनो जोङो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानैहाय खुंनाय जायो। नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोङो मागो फोरबोखौबो बेबादिनो जेब्ला जोङो माइ आरि हाखांनानै अब्ला हाखांनायनि उनावहाय जोङो बे फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो। जे गोजां बोथोरावहाय बे फोरबोखौ माबायदिहाय खुङो होनोब्लाथाय जोङो बेखौ ओ पुस दाननि जोबथा खालार खालि जोङो ओ बेलागुर सावनाय जायो आरोना नोंथां। बे बेलागुरखौ जोङो जिगाब-सिगाबनिफ्राय बानायनाय जायो। जेरैहाय जोङो औवाखौहाय सोरगिदिं गायनानैहाय जोङो ओ खर'आवहाय खा थुमनानैहाय बेनि सिङावहाय जोङो जिगाब सोनानैहाय आरो ओ थालिर बिलाइ गोरान होयो आरो सायाव बेफोरबायदि बानायनाय जायो। बेनि उनावहाय जों बेखौ औ बेनि उनाव जों बेखौ ओ जोङो बेलागुर सावनायनि सानसे सिगां खाना जायो आरोना नोंथाङा। बेफोरबायदि लावखार ओंखाम औ लावखार ओंखाम जानाय जोंहा नियम दङ। बेफोर बायदिनो खायसे जायो सोरबा जायो सोरबा जाया बेफोरबायदिनो आरो बेनि उनावहाय जोङो जाखांनायनि अखानायैहाय फुङावनो दाउखा नुयैयावनो जोङो हाय औ दाउखा जोंहा फोथायनाय दङ माने बै दिनखालि दाउखा नुनो मोना होननानै। नंगौना नोंथां? बेनिखायनो जोङो औ खोमसियावनोहाय सिखारनानैहाय दुगैनानै दुबस्रां-लोबस्रां जोङो बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो औ बेफोरबायदिनो जोङो सावनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ मागो दाननि से खालार खालि जोङो बेफोरबायदि आरि बानायनाय जायो आरोना नोंथां। बेफोरबायदिनो ओ बेफोरनि गेजेरावनो गोबां ओ एनथाब दङ, थाावननि सिथाव दङ ओ सिबिं लारु, मेथाइ गुरनि लारु बेफोरबायदि फिथा लावदुम बेफोरबायदि गोबां जोङो गोबां रोखोमनि फिथा सावनानैहाय जों जायो आरो नोंथां। मागो दमासियावहाय औ बेफोरबादिनो बायदि रोखोमनि फिथाफोरखौ सावनानै जायो। आरो मागो दमासियावहाय बेबायदिनो बेरायथिङो आलासि जाबथिङो आरो नोंथां। औ बेफोरबायदिनो जोङो मागो फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो
औ औ नंगौ।
औ बिदिब्ला आरो दा जोंना समा जाबाय दिनैनि सावरायलायनायखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ औ दे नोंथां।
औ गोजोन्थों।
औ गोजोनथों। ए।